हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङालाय दा मा खालामदों?
अ आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ
औ नोंथाङालाय?
आंबो नै ओ न'नि बारान्दायावनो जिरायनानै दंथ'यो ।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रि जाखांखो?
आंथ' थास' बिसंसो जादों। थास' बिसंजों अमा बेदर।
नोंथाङालाय?
आङो ओ दालिजों मैथा ओमफ्राय माबा
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै एसे खाथियाव
दावदै फ्राय एवनानै जाबाय ओमफ्राय
अ अ अ
गोथावालाय गोथाव नोंथां दा हराव हांसो जासिगोन नोंथां मासे
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ जोंहा दिनै ओ दै लामासो नालाय जोंहाना हाया
औ औ
दै लामा माने दाखलैथ' बिराद अखा हायै हायै दैबाना लोमसाजोब्बायना जोंहा माइखौलाय गायखांबायमोन नालाय ओमफ्राय माइआानो खावसे गुगानानै थांबाय आरो दा दै लामाखौ गायदोंमोन औ दै लामाखौ दहाय गायदोंमोन आरो ओमफ्राय खावसे थाबोनानै दं गाबोन गायनोसैनो दा बेलासियाव ओंखारथ'ला बेखौनो दा हराव हांसो माासो जानो नागिरदों आरो
अ औ मोजां दे नोंथां ।
औ
नोंथाङा फ्रि बा एसे उम दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं-थाइगं फोरनि एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे औ हागोन नोंथां बिदिब्ला खोनासं नोंथाङा औ दै्लां बोथोरावलाय फाथो बिदिनो ओ फाथो ला ओ खुमब्रा खांख्रि कला भिन्दि ओमफ्राय थास' बिदिनो बायदि बायदि मोनो आरोना जोबोद मैगं मोनो दैज्लां बोथोरावबो मावनानै जाबालाय जेबखौबो मोनजाजोबो।
औ औ औ। मावनानै जाबानो जोङो बायनानै जानांगौनि गोनां गैयाना नोंथां?
औ गोनांथि गैया बेफोरनि जों गाव गावनो मावनानै जाबा जोबोद आरजिनो हागोन।
औ औ आं बे थास' थास' खौथ' जाबोर गोथाव मोनो थास' ओ गुदिनिफ्राय बेदरनि फ्राय लानानै बिजौसिम माने जोबोद गोथाव मोनो आरो। नोंथाङालाय थास' थास'खौ थास' बेदरनिफ्राय लानानै अबे मोनसेखौ गोथाव मोनो थास' आथिं थास' बिबार आरो ओरै था स'नि बेदर थास' बिसं थास' बिथ'राय अबे मोनसेखौ मोजां मोनो नोंथाङालाय?
थ' थास' बेदरखौसो बांसिन गोथाव मोननाय मोनो आरोना।
अ नों
बिदिनो सम सम लायै लायै जायो आरो बांद्रायबो बिदिनो सानफ्रामबो जाग्रा नङाना बिदिनो मालाबा मालाबा जायो आरो
औ आंथ' थास' बिबार औ
थास' बिबारखौ मोनजाथ'वाखै नोंथां
अ जोंहा जाबाय नोंथां अमा बेदरजों जाखांबाय जोंहा, औ औ जोबोद गोथाव जायो नोंथां, नोंथाङाबो संनानै जानायनो हागोन औ। जोंनावथ' बारा मानसिफोरनावथ' ओंखारथ'वाखै दा ओमफ्राय दा जोंहानाव दं सोगारो आरो जोंहा खानानै जाबाय थायो।
दे होनबा नोंथां मालाबा थास' बिबार बारबाथाय आंखौबो लेंहर ।
अ जागोन दे नोंथां जागोन दे। औ जोबोर बारो जोंनाव जोंहा दा खानानै जाखांबाय नालाय दा गैथ'ला आरो।
औ।
औ। खानानै जाखांबाय नालाय।
औ।
नोंथाङा मालाबा बारोबा नोंथांखौ लिंहरगोन आङो।
औ लिंहरबानो जाबाय नोंथां दे ।
औ औ अमा बेदरजों संनानै जानांगोन आरो नों थाङा जोबोर गोथाव जायो आरो थास'नि बेलायावथ' थास' आथिं थास' आथिंखौबो जि गोथाव मोनो थास' आथिं खौबो जोंनाव मेरला मोनखायो।
औ।
थास' औ थास' माइ थास' आ थास'नि बेलायावथ' थास'आ बिदिनो आसिना आसिना थास'फोरखौ जोङो गिबि गिबि मोनजानाय जायो। बिदिनो दाथ' जासिगोनानो, मोनजासिगोनानो जाबायानो सोरबा सोरबाथ'। ओमफाय आरो बिदिनो थास' माइब्राबो दङ, थास' दुदालि बिदि दङ लंखा थास' दङ ओमफ्राय थिंख्लि थास' ओमफफ्राय बिदिनो फासमुखिया बिराद गोबां नाम दं आरो थास'नियाबो। नोंथाङा पासमुकिया थास'खौ मोनजाफेरबाय नामा?
मोनजाथ'वाखै खोमादांलै नोंथां, आंबो जेबो मिथियाना बांद्राय, थास' मोनजाबाबो नाम खौनो सोंनाय जाया।
अह नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ थास' औ औ थास' पासमुखियाया ओ मोखाङा मोनबा जायो आरो बिनिया। ओमफ्रायो ग्रोम ग्रोम ग्रोम जायो। ओमफाय फांसेयावनो खमैबो बिदिनो सेरबा सेरब्रै बिदि ओंखारखायो आरो, गिदिर गिदिर जायो नालाय। औ औ बेखौबो गायनानै जोङो बिदिनो फालांगि मावनो हायो। बेजोंनो जोङो रां रुफा खामायनो हायो आरो बेजोंबो।
औ।
औ। बिदिनो जोंहा थास' खौबो गायो देग्लायसो गायनाय जायाखै थास'खौ। गोबां रां आरो जिनो हायो बेखौ बेखौ फालांगि मावबाबो नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो मालाबा जानोबा जोंहानाव थास'खौ लांफैनो हागोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथाङा
औ औ थास' बेदरखौबो मोनलांगोन ओमफाय थास' बिबारखौबो मोनलांगोन आरो नोंथाङा
औ
औ थास' बेदरखौ अ अमा बेदरजों जाबाबो जोबोर गोथाव जायो नोंथाङाबो मालाबा जानाय नाय
औ जागोन दे नोंथां जोंहा न'आव अमा बेदर खौनो जाया नालाय
अ
बिदिनो बेनिखायनो अमा बेदरखौ बांद्राय जानाय जाया बांसिन ब्रयलारखौसो जानाय जायो
औ औ बयलारजोंबो गोथाव जायो नोंथां औ थास' होननाय बुस्थुआथ' आरो हारसिं ओरैनो गोजा जाबाबो गोथाव जायो बिदिनो बेदरफोर होनानै संबाबो गोथाव जायो आं थास'खौनो मोजां मोनखायो बेदरनिफ्राय लानानै गासिखौबो थास' बिसंबो मोनो गोथाव जायो आरो औ
उम
नोंथाङालाय थास' बिसंखौ जाफेरना जाफेराखै थास'नि बिथराइखौ
अ थास बिथराखौ जाबाय नोंथां जोबोद गोथाव मोनो अ बिथरायखौ
ब्रयलारजोंबो संनानै जाजायो जोबोर गोथाव जायो
नोंथाङा थास' बिसंखौ संफेरदोंना संफेराखै नोंथां
ओ संफेरनायालाय संफेराखै नोंथां होनबाबो बो आङो संनायनि आयदाफोरखौ मिथियो आरोना मानोना आं आइनि संनायखौ नुदोंना बेनिफ्रायनो मिथिबाय आरो
औ नोंथांनि आवाजखौ एसे लासै खोनाफैनाय जादों नोंथां
लासै खोनादों नोंथां
औ औ
ए दालाय
दाथ' मोजां खोनानाय खोनाबाय नोंथां
ए
थास'नि बेलायाव नोंथाङाथ' औ
नोंथाङा दैज्लांबायना अबाव थांनायनि माबा खालामदों प्लेनिं खालामदों
अ बेखौथ' आङो बिदिनो इसे दिखियाजुलियाव थांनायनि प्लेनिं खालामदों आरो बेरायहैनायनि। औ। गारि गोलाव गाखोलांनोसै औ। गारि गोलाव गाखोलांनोसै इदिनो
औ औ।
मोनथाराखै नालाय
औ नोंथाङालाय दाबो गु फुरैनो दंथारो नामा आंथ' नै माइ गायै गायै गोसोम जाजोब थारबाय।
ओइ बेथ' बुंजाला गोसोमखौथ' दाथ' आरो सान्दुं सान्दुंफोरखौबो ओरैबायदि गोसा दुंदों। रायलायजाया बेसेबां डिग्रि दुंदों मुथथे बिसि बां दिग्रि दं बिसिबां दुंजोबखादों खोमा नोंथां। गोसोम हांगार फिथर बायदिसो जाबाय। सिनायनाय नंला रावबो नोंथां हांगार बायदि जाथारबाय।
गरमाबो बांबायना नों
औ।
नोंथां इदिबा दोनथ'नोसै नामा?
नोंथां दे जोबोद गोजोननाय मोन बाय नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि मैगंनि बा थ्रा रायलायनानै ओम दे।